उम।
ओ खोनादोंना? ़ आङो बे समाव ओ नोंथांनो फन हरनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय आङो जोंनि फां लाइफांनि गोनांथिनि सोमोन्दै सावरायनो थाखाय हरनाय जादों। नोंथाङा दसे सम होनो हागोन ना? नोंथांया बिफां लाइफाङा जोंनि जिउआव ओ जोंनि थांनानै थानायाव बा जोंनि बुहुमाव जोबोद गोनांथिथार नङा होमबा नोंथां? बेबायदिनो जोंहा बिफां लाइफांखौ जोङो ओ मानो नांगौ होननानै बुङोबा बिफां लाइफाङा जोंनि आंगो जिउ बायदि ओ बिफां लाइफाङा जोंनो मा होननानै बुंयो जों जायखौ हां लायो जे अक्सिजेन गेस बेखौ बिफां लाइफाङा सोरांबिजिरखौ दानायनि गेजेरजों ओ बुहुमाव हगारनानै होयो बुहुमनि बारमणडलाव। बेबायदिनो जोङो बिफांफोरा हगारनाय बारमण्डलनि अक्सिजेन गेसखौ जोङो हां लायो नङा होमबा नों आरो बेबायदिनो बिनि उल्थायै जोंनि जे जोङो जेब्ला हां हगारो जे जोंनि हां हगारनाय गेसआ जाहैबाय कारबनडाइअकसाइड नङा होनबा नोंथां? बे कार्बन दडाइ अक्साइडा खौ जोंहा बिफां फोरा सोमनानै लायो नङा होमबा नोंथां बेबायदिनो ओ जोङो बिफांआ जोंनो आरो जोङो बिफांनो बेबायदिनो जोङो ओ जोंनि गोनांथि जानाय ओ गेसफोर खौ हगारनानै होयो आरो आथिखालाव जोङो नुनो मोनबाय गोबां आबाद मावनो था खाय जोङो गुवार गुवार हानि गोनांथि जादोंना गोदोनि समाव जोङो मा नुनो मोन निमोन आबाद मावनो थाखाय जोंनो दंब्लाइसे हायावनो बा खरसे खम हायावनो जोङो मोसौ जों एबा नांगोलजों एवनानै आबाद मावोमोन नङा होमबा नोंथां बेयाव जोङो गोबांथार आबाद खौ मावनो हायामोन नाथाय जों आथिखालाव नुनो मोनबाय जौगानायजों लोगोसे जोंहा गोबां गोदान गोदान ओ मा होन्नानै बुङो गोदान गोदान जोंहा बिरोंदामिननि ओ आगजु बा जुन्थि बेफोरखौ बेफोरजों जोङो जेरै ट्रेक्टरफोरजों ना। गोबां गुवार गुवार हा एवनानै जों बाद मावनायखौ जों नुनो मोनसै नङा होमबा नों थां बिनि जोहै मा जायो? जोंहा ओ बिफां लाइफांफोरा खमायलांदों। ओ सानफा एफा जोंहा खमायलांदों। बेनि उनाव मा जादों जोंहा ओ बारमणडलाव जोंनि बुहुमनि दुंथाइ बे बेफोरो जोंहा बारायलाङो। आरो कार्बन डाइ अक्साइडनि अनजिमाया बांलांदों आरो अक्सिजेन गेसनि अनजिमाया खमायलांदों। बेबायदिनो गोबां गुबुन गुबुन गेसफोरजों मिटेन गेस बायदिसिनाफोरा बारायलांनो हमदों नङा होमबा नोंथां? दा जोङो बिनि मिथिनो हायो जोङो मानो जालांदों बेफोरो होननानै बुङोबा जोङो बिफां लाइफां खमायनायनि दारै जालांदोंमोन। नङा होमबा नोंथां बेनिखायनो जोंनो बिफां लाइफांखो नांथारगौ नङा होमबा नोंथां। ओ जोंनि आथिखालाव ओ जेन'बा न'खरसेयावनो जुदि बा न'खरसे मानसिया जुदि ओ नैजि बिगा बा थामजि बिगा हायाव जोङो आबाद मावोबा बेयाव जोङो एवनो गोनां जायो नं नङा होमबा नों थां जुदि न'खरसेयावनो नैजि थामजि बिगाम आबाद मावोबा मोनसे गामियाव बेबायदिनो द'जि स्निजिफ्राम जोङो सुबुं ओ न'खर थायोबा बि फोरनि गासैबो न'खरा जोङो जि बा जिबा बिघा हायाव आबाद मावोबा जोङो बे हा बाहागोआ जोंहा लांदां जायोबा जोंनि हगारनाय जोंनि कार्बन डाइ अक अक्साइड गेसखौ जोंहा बोनानै लानो जेबो गैया जायो नङा होमबा नोंथां बेबायदिनो बिफां लाइफां बिफाङा जोबस्रांलाङो। जोंनि बारमण्डलजों लोगोसे गासै बै जिब जुनारफोरा जोंहा ओ खहा बा जोङो खैफोदाव गोग्लै थाव जायो नङा होमबा नोंथां। आरो आथिखालाव नुनो मोनो जोङो खानि बिबाङा जोबोर खमायलांदो नङा होमबा नोंथां? अखानि बिबाङा खमायलांनायनि जाहोनानो जाहैबाय बिफां लाइफाङा खमायलांनाय सानफा एफा ना बिफां लाइफां गैयिनि दारै जोङो अखानि बिबाङाबो ख खमायलांबाय बिदुंआबो बारायलांबाय बेबायदिनो जोंहा बुहुम बिखङाव गोबां जेंनानिफ्राय जेंना नुजालांगासिनो दङ' फारसेथिं बुंनो थाङोबा जोङो बिरों दामिन जे गानायजों लोगोसे गोबां आबादफोर मावनानै जोङो साख्रि बाख्रि गैयाबाबो गाव गावनि जिउखौ खुंनो थाखाय गोरलै जालांदों ना थाय गुबुन फारसेथिं मा जालांदों जोंनि बुहुमनि थाखाय बा जोंनि बुहुम बिखुंनि थाखाय जोंहा बांसिननिफ्राय बांसिन खै फोद जालांदों नङा होमबा नोंथां‌ जोंहा इयुन जोलैनि थाख खाय बिफांफोर जोलैफोरानो थायाखै बा जोङो ओ जोंनि बुहुमखौ जोङो मोजाङै लाखिनो हाया नङा होनोमबा नों थां बेखौ नोजोर बोनानैनो आथि जोङो भा-भारत सोरखारारखौ एक मा केलि फेर ना बे ओ‌ हाबाफारिखौ लानाय जोङो नुनो मोनदों बे हाबाफारिनि बे हाबाफारिखौ खौ ओरैबायदि लानाय जादों ओ एक फेर मा केलि ना ओ मा होननानै बुंदों बियो हिन्दी रावआव जोङो बेखौ मोननो हादों बे हाबाफारिया जाहैबाय जोंहा बिमानि मुङै फांसे बिफ फां‌ ह़न्नानै बुंदोन जोङो जाय जायगायाव जायों जोङो खौ जोनोम हादर बा बिमा होननानै जोङो गनायनाय जायो बेजों लोगोसे जों बे ओंथिखौ खौबो बुजिनो हायोबा जोंनि बिमा ना जोंनि बिमा । साननानै फांसे बिफां गायोबा । जुदि जोङो सास। सासे मानसिया फांसे बिफां गायोबा । जोंङो। गामियाव गोबां ओ-सुबुं । फोर थायो नङा होमबा? बेबायदिनो साफा साफा सुबुं । फोरा जोङो बिफां गायोबा जोङो गोबांथार बिफां मोननो हायो नङा होमबा नों । थां बेनि गेजेरजों। जों बेफोर हाबाफारिफोरखौ फरायसालिफोराव गुदि फरायसा। लियाव । बेव-आरो गोजौ- फरायसालियाव बा गेजेर गोजौ फरायसालिफोराव बेबायदिनो फरायसालिमाफोराव। जोङो। बे हाबाफारिखौ लानायखौ नुनो मोनदों। बिनि गेजेरजों जोङो। गोबां ओ- जोंनि बिफां लाइफांनि अनजिमा बारायनाय बिनि हाबाफारिखौ जोङो जाउ-जाफुंहोनो हादों जेनेबा। जोङो हमनानै ला जोङो। बिनो थानाय समाव जोङो बिफां लाइफांखौनो गायनो गोसो जाया। जोङो सानोब्लाबो गायनायानो जाया नङा होमबा नोंथां जोङो खय एकजना गायबाबो गोबां मानसि। फोरानो। बिफां गायनायनि फारसे गोसो गैया जायो न। होमबा नोंथां। बिनिखायनो नैबे हाबा। फारि जेरै एक फेर मा खिलियो। बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो। फरायसालि फरायसालिमाफोर बेफोराव हाबाफारि लानायजों गोबां बिफां लाइफां गायनाय जादों नङा होमबा। बेबायदिनो मुलुगनां आबहावा। आं फालिनाय। बेखौबो जोंहा सोरखारा बे बिफां अनजि। बिफांनि अनजिमा। खौ बारायहोनो थाखाय जोंहा लाबोबाय थानाय जादों। मुलुगनां आबहावा साननो सानाव बिफां लाइफां गायनाय हाबाफारिया जोंनि थाखाय जोबोद गोनां । मानो होनोबा जोंहा आथिखालाव ओ बिफां लाइफांनि अनजिमाया खमायनायनिफ्राय खमायलांदों बेफोरखौ नोजोर बोनानै बै सानाव जोंहा बे बिफां लाइफांखौ गायनाय जायो आरो बेबायदिनो जोंनि थाखाय बिफाङा जोबोद गोनांथार नङा होमबा नोंथां अब्ला जोङो बुंनो हायो बिफाङानो जोंनि जिउ जोङो बिफां लाइफांखौ रैखा खालामनांगौ । जोंनि बुहुमखौ रैखा खालामनांगौ । नङा होनोमबा नोंथां? ओ आंनि बुंनाया बिनो नों थां ओ नोंथाङाबो आंनो नोंथाङा मिथिनाय माबाफोर बाथ्राखौ
औ । ओ नोंथाङा बुंनाय बादिनो ओ नोंथाङा बुंनाय खोथाया सैथो ओ जेरावहाय जों दंफां ओ गायनांगौ नंगौ जेरावहाय जों दंफांनिफ्राय ओ अक्सिजेन गेस बोनानैस जों थांनानै थायो नङा होनब्ला? इसा बेबायदि औ बेबायदिनो जों फांसे दंफां दाननो थाखाय माने ओ हाजार बार साननांगोन जे जों बे फांसे दंफांखौ दाननायनि सिगां फांबेसे दंफां गायखो बेखौ जों एस सानग्रोना लानाया मोजां आरो जेरावहाय फांसे दंफां ओ दाननो थाङोब्ला जोङो फांनै फांथाम बेब बेफोरबादि दंफां गायग्रोनांगौ होनना आं सानो जेरावहाय जोंहा ओ गोबां हाजो जायगाफोराव जों ओ मानसिफ फोरा थांनानै ओ न'खर दायो । बा गोदान हादान सिफाय हैैयो बेफोराव जों गोबां ओ दंफां लाइफांफोरखौ दानस्रायनायखौ नुनो मोनो नङा होनब्ला? जेराव हाय जों हाजो औ हाजो जायगाफोरावबो जोंहा जिब जुनारनि थाखाय गोबां खहा जादों जेरावनोखि बिसोर हायेन ओनसोलाव ओ थाफैनो हमो ओ दंफां लाइफां बा गावसोरनि उखैनायखौ सुफुंनो हायैयाव ओ बेखायनो आं सानो दंफां लाइफां ओ जों आबहावा सानल' नङा ओ गासैबो सानावनो माने जों आबहावा सान हिसाबै सानना लानांगौ आरो जे दंफांखौ गायनांगौ बिदिनो जों ओ आथिखालाव जों नुनो मोनलिया जे गोदोनि गोबां ओ दंफांफोरखौ जों आथिखालाव सिनायला नङा होन बा जैरै साल सिगुन बेफोरखौ जोंनि जायगायाव नुनोनो मोनलिया जेराव गामि गफाफोराव गोदोनि दिनाव नुनो मोनसैमोन बेफोरबायदि गोबां माने दाम गोसा जिहेथु दंफां ओ नोगोर सोहोर फोरावबो जों बेफोर खौ मोननो थांलिया जेरावहाय गिदिर गिदिर ओ दालां लुदों । बा गिदिर गिदिर न' बिल्डिं बेफोर बायदि बानायदों । जायनि थाखाय बिसोरो ओ एसिनि सिङाव थानो गोनां जायो नङा होनब्ला?
औ नोंथां ।
औ बेखायनो आं सानो ओ गासै माने ओ गामि गफाफोरावथ' जों दंफां लाइफां नुनो मोनो । नाथाय सोहोरफोराव जोङो गिदिर गिदिर दंफांफोरखौ दान्नायखौसो नुनो मोनसै नङा होनब्ला ।
औ नंगौ नोंथां ।
बेबायदिनो आबाद
ओ बेफोर औ बिफां लाइफां खमायलांनायनि जाहोना जाहैबाय जोंहा ओ सुबुं अनजिमा बांनायाबो नं
औ औ नंगौ जेरावहाय जों जायगा ओ न' लुनो थाखाय जायगा नांगौ बा दालां बायदिसिना बानायनाय बेफोर लामा बानायनाय जायनि थाखाय जों खाथि खालानि दंफांफोरखौ दाननानै जों बेवहाय लामा बा न' बानायो नङा होनब्ला जेराव सुबुं अनजिमायाबो बांलांनायफाय बांलांगासिनो जोंनि माने मा होनो रायजोआव हा
औ नोंथां ।
उम औ
ओ जोंहा बेबायदिनो जोङो बिफां लाइफां गायनाय हाबाफारिखौ जोङो फरायसालि फरायसालिमा गुदि फरायसालि । बेनि अनगायैबो जोङो गामिफोरावबो लानो हायो नङा होमबा नोंथां ओ बेफोर खामानिया गासैबो एन जिअनि खामानि नङा हबा नोंथां बेखौ एन जिअ फ्रा गोब ख्रों राहा लानांगौ जोंहा आथ थिखालाव जोङो नुनो मोनो ओब बयनिबो न'खर न'खर जोंहा ओ बिफां लाइफां गायनो हानि बिबाङा खम जालांनाय बा न'खरफोरा बारायलांनायलाय ओ जोंहा फिसा फिसौ आबाद मावनांगौनि थाखाय जायगा दोननानै जोंहा बि फां लाइफां गायनो जायगा गैया जायो। बेफोरखौ नोजोर बोनानै जोंनि दानि एन जि अ फोरा जोंहा बेखौ ओ बे मावथांखिखौ लानांगौ जे जोंहा लामानि लामा सेर सेराव थानाय लांदां हायाव जोंहा बिफां लाइफां गायनाय ना बेफोर हाबाफारिखौ लायोबा जोङो न' न' बिफां गायनो जायगा गैयिनि जा बेलायाव जोङो लामा लामा गायनानै जोङो बिफांनि अनजिमाखौ बारायहोनानै जोंनि बुहुमखौ मोजाङै लाखिनो हायो नङा होमबा नोंथां बेबायदिनो नोंथाङा गुबुन माबाफोर राहा खिथाबावनो हागोन नामा?
बेबायदि राहाथ' जेबो ओ आंनि नोजोराव नुहुरथ'वाखै जेनेबा
ओ बेबायदिनो जोङो आथिखालाव जोङो नुनो मोनदों ओ गुबुन गुबुन जोंहा ओ मा होननानै बुङो गुबुन गुबुन ग्रुपफोर जेरै सेल्फ हेल्प ग्रपफोरना बेफोरबायदि औ बेफोर बायदिनि गेजेरजोंबो जोङो बिफां गायनाय हाबाफारिखौ लानाय नुनो मोनदों ओ सर कारा जोंहा गोबां मोजां हाबाखौनो मावदों। जुदि मोनसे गामियाव बेबायदिनो मोन ब्रै, मोनबा बा मोनथाम, मोनब्रै सेल्फ हेल्प ग्रुप थायोबा जोङो बेफोरनि गेजेरजों जों जोङो बिफां गायोबा जुदि मोनसे ग्रुपाव जोङो जिबासिम ओ सोद्रोमा थायोबा अब्ला ओ सासे सुबुङाव जुदि फानथामबा फाननै जोंहा बिफां गायोबा बेबायदिनो गामियाव गोबां बिफां लाइफांनि अनजिमा बारायगोन नङा होमबा नोंथां? जोङो बिफां लाइफांखौ गायनायल'जों जाया नङा होमबा नों थां ओ जोङो बिफां लाइफांखौ गायनायजों लोगोसे बेखौ मोजाङै जोथोन फोर लानांगोन। बेयाव मोजाङै हासार होनां गोन नङा होमबा नोंथां? जोङो गिबि गाइनायस समाव जोङो दै लुनानै जोङो बे मोजाङै फोथ थांनो नांगोन आरो बेनिफ्राय जोङो बेखौ जाहाथे जिब जुनारफ्रा बा बोरमा मोसौफ्रा जाया बेनि थाखाय जोङो नोज जोर होनांगोन दुमनानै दोननांगोन आरो बिफाङा देरख'नो हायाबा जोङो हा हासार बायदिसि ना होनानै बेखौ जोथोन लानांगोन। नङा होमबा नोंथां बेबायदिनो जोङो ओ जे जेब्लानासिम जोङो दे देरो अब्ला बि ओ मोसौ मोसाफोरा जानो हाया जायो अब्ला बिखौ लादोंबो गोनांथि जाया जोङो बिफांखौ ओरैनो अक्सिजेननि थाखायल' गायोबो बे नङा जोंहा बिफां लाइफांखौ गायनानै जोङो गोबां रां आर माखासे समनि उनाव बेखौ जोङो देरोबा जोङो न' बां लुनाय बा गुबुन गुबुन जोंहा मुवा बेसाद बानायनाय जेरै सियार थेबोल बायदिसिनाफोराव जोङो बाहायनो हायो नङा होमबा नोंथां अब्ला जोङो बिफांनि मुलाम फाखौ जो जोङो बुजिनांगोन आरो बिफांनि गोनांथिखौ जोङो बुजिनांगोन बेबायदिनो जोङो जोंनि बुहुमखौ अरायस लाखिनो थाखाय बा जोंनि इयुन जोलैनि थाखाय जोङो जोंनि बुहुमखौ मोजायै गोगो लाखिनो था जोङो बिफां लाइफांखौ नांगौ नङा होमबा नोंथां बेबायदिनो जोङो बिफां लाइफां गायनायखौ हाबाफारिखौ लानांगौ आरो जोङो बिफां-लाइफांखौ जोङो रैखा खालामनांगौ आरो सुबुं अनजिमा बांनायखौ होबथानांगौ हाग्रा-बंग्रा एवफायनायखौ बन्द' खालामनांगौ गोजोनथों नोंथांनिसिम।